हमाबो हमाबो
है।
हा
आर खोनायाखै?
खोनादों हमाबो होनदां नोंखौ।
हमबाय रा रायलायगासिनोसो।
जि गोबाव। वाट्सापाव मेसेज खालाम लायबावबाय आङो। ओ आबसिगुरि आबसिगुरिलै
हा।
बे मैयाहाय थाम लाथिख' दाइन जानानै थानाया आंना बा
मा आरो?
मिन्थिया। ना दानो बानायथ'नो नाङामोनथाय? गनसिथाजों रायलायदोंमोन।
मानो बिदि जादों बेबा।
मिन्थिया खबिथानाबो बारायाखैनो। कबिथाजोंबो खनसे रायलायनायदोंमोन रा।
हो सोरजों?
गनजिताजों कबिथाजोंबो खनसे रायलायदोंमोन होनदां।
ओ मोनायाव?
औ।
ओं‌
अखा हानाया खोनागोन।
हो।
मा ओंख्रि संदों नों?
मा?
मा ओंख्रिसंदों
माबासो उम खांख्रिखला फाजा गाइखेर फुदुंदां
खांख्रिखला भाजा बानलु बाथोन
थ दबायाय खांख्रिखला भाजा गाय खे फुदुंदों
आयौ आरो मालाय गायखेर दंलायालायो
औ मोसौनो दोननांगौरा माखासे
थद आस
ओमफाय बाबाया बुंदुंनो थिनो माखासे
हा
गाइखेरखौ होनदां माखासे मोसौनो नांगौ माखासेखौ फुङाव फुुंदुंनानै लोङो।
उम एफा मोजां बाजाराव थांनागिरबाय अखासो हाना होबाय।
खोनायासै आङो।
ए एफा मोजां बाजाराव थांनो नागिरबाय अखासो होनानै होबाय होनदां।
अ बाजाराव थांनो होन्दोंमोन नामा नोंसोरो?
उम
दाम खमनि गस्लालायनो नागिरदोंमोन दा।
थांला अखा हाबायना फैनाय नंखाला बियो हारसाया अखा हाबा फैखायानो।
मालाबा थांदोरा एबार फैगासेयाव।
औ
हा माबासो सायदों आं जोगोनार बिजौसो।
नों सायगासिनो?
हा?
नों सायगासिनो?
औ आइजों आंजों।
ए
नोंसो गैयाबा बेल' दिनै।
नोंसो गैया आं दहाय फुङाव आयखौ ओरैहोन्नाय सिमां नुबायब्रा। मैथाजों नाजों संदो होननाय सिमां नुदों ब्रा।
बि
म हनै मैथाबो गैया नाबो गैया।
मिनिथाव
जानो लुगैदोंमोन खोमा मैथाजों नाजों।
नोंगौ खोमा जाय सिमां नुगुलायथारदों।
नोंस्रा आइया बाजाराव थांदों दा? ओंखायनोसो साला ओंखाम ओंख्रै संनांदों फुंन्जानि फुंन्जानि।
सोर? बाजाराव थांदों रा आइया ओंखायनो। फोजाबाय
हाब मारै एफाराबमानि अखा हाबायखो दे दासो।
थां हागासिगोनबो बे दसे थानानै
मोनजोबबाय नामा? हा?
गोदौबाय
मोनजोबबाय?
फाग्लि गाइखेरा गोदौफावदों र'
खोनायाखैलै आंना
नोंथां ओइ नोंथां
आयुु आबसखा
माथो रायलायाबो
अखा दामब्रा हादों जुब जुबनो